खोनादों? हेल'
औ।
दे बुंनाय नोंथां मानि सोमोन्दै? रायज्लायनो नागिरदों जों दायो
जों दायो बेरायनायनि बारै एसे सावरायनो नागिरदों आरो नोंथाङा अननानै एसे गोसा रायज्लायनो हाबावगोन नामा?
अ खोनायाखै नामा?
माने एसे लासैयै फैदों आरोना।
अ दे नोंथाङानो फोरमायग्रोदो एसे
अ आङो दायो आं मा मायाव बेरायनो मोनखो बा मोनबोदों बेनि बारै एसे बुंलांनो सानदों आरो
औव दे बुं
आङो जाहैबाय माने जोंनि ओनसोलावहाय बबे बबे जायगायावहाय बेरायनो मोनखो बबे बाहेर जायग जायगायाव बेरायदोंना बबे जायगायाव बेरायदों बे खौ एसे बुंनो नागिरदों आरो ना
औ दे बुं नोंथां
जागायनायावनो जाबाय जोंनि दायो गुफुर बे ओनसोलावनो जोबोद मोजां मोजां जायगा ओंखारबाय आरोना बेयावहाय जोङो ओरैजाय सानजाखै बुंनो थाङोब्ला आसामनि बाहेरावहाय जोंनि एसे दाव खानै हाजो दङ आरो अरुनाचल हाजो बेयावहाय बेरायहैनो मोनबाय आरो जायगा गाया जोबोद मोजां गुसु बारहावा मोजां मोनो आरो बेवहाय बेनिफ्राय एसे सानजा दावखोलांबावनानै लिमपुर साइदखै ओरै ओरैनो दसे सम लामा लामा हान्थिनोल' मोनदों आरो जेरावबो जायगा नुवासै बिदि बिथिंजाय ओमफ्राय आसामनि बाहेरानो जायो आरो बेबो अरुणचल लाइनानो ओरै जोंगोल रिजथ दङ बेयावहाय जायगाया जोबोद मोजाङानो आरो
औ।
थान्दानो ज बेरायग्रा जायगाबो दङ आरो बेयावहाय। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला आरो ओरै सोनाबखै गफुर टाउन दं जोंहा बेयावबो खनग्लथा फुख्रि दङ बेरायनो थाखाय खाथियावनो
औ।
जोबोद मोजां जायगा आरो बेबो बेनिफ्राय बिनि ससे खोला साइदखै थांनानै मोनसे जायगा बेरायग्रा जायगा दङ आरोखि। बेखौनो दन्दि दल होननानै बुङो आरो बेयावहाय जाहैबाय बिबार बिला दंफां लाइफां गासिबो जोबोद मोज जां। जायगा आरो गुसु बार नाङो जायगाफ्रा जोबोद साफ फा आरोना बेयाव बेरायनानै जोबोद गोसोखौ सान थि मोनबोयो आरो।
औ औ
बेनिफ्राय ओरै ससे दसे समनि थाखाय आलासि जानाय हिसाबै सारियालियाव थांखांबाय आरो। बेयावहाय माने मा मोनसे पार्क दंमोन आरो बेयावहाय लोगोजों थांनायावहाय दसे सम बेरायबोनो मोनदोंमोन आरो जायगानि नामखौथ' मोनथिनाय जायासै। गोसोआव गैला आरो। बेनिफ्राय ओरैजाय ससे दावखोबावनानै तेजपुर होनो बेयावहाय थांदोंमोनब्लाबो बेरायनाय जायासै आरो। लोगोफोरजों खारनो होननानै माने एसे जायगा नायथिंनो थांनाय जादोंमोन आरोखि बेयाव। बेनिफ्राय दाउ खोबावनानै ओजों दङ उदालगुरि बेयावबो बेरायनो मोननाय जादियासै सै आरो थांनानै फैनायल' जानाय जाबाय आरो बेयावबो जायगाफ्रालाय मोजां मोजां बेरायनो जायगा दं होननाय खोनादों आरोखि बेनिफ्राय नुबोनाय जायाखिसै आरो। बिनिफ्राय सानजा दउ खोनानै टंला होनो बेयावबो बेरायनो ओरैनो खुरमा दंनायखाय थांनाय जादोंमोन आरोखि बेथिंजायबो जायगाफ्रा मोजां मोजाङानो दं ओरै न'नाय दै दङ बेयावहाय माने गुसु बार बोहैबोनायजों लोगोसे नोङो बेयावहाय दुगैबोनोबो हायो आरो थान्दानो। जोबोद मोजां दैया। ओजों बुंनो थाङोब्ला दावखोबावनानै जोङो गुहाटि होननाय जायगायावबो थांखांबाय आरोखि। बेवहाय जोङो मोसानो थांनाय जादोंमोन आरोखि बेनि फ्राय जायगाथ' बेरायनो मोननाय जाद्रायदियासै अब्ला बो बासजों थांलाय फैलाय बेनो बेरायनाय जाबाय आरोखि जायगाफ्रालाय
औ
खन्द' खन्द' जोबोद दासिमबो साफा नङा आरो बे जायगायावहाय
औ औ
मोजां नुनाय जायाखै आरो बारा बेरायग्रा जायगालाय दङनो आरो मोजां मोजां होनोमबाबो बो बेरायनाय जादियासै आरो बेनिफ्राय ओजों थालांबावदों राङाफारा बेयावबो जोङो मोसानो होननानै थांनाय जादोंमोन आरोखि बेयावबो जायगायालाय मोजाङानो बिनिफ्राय थालांबावनाय जादों दिेखिया जुलि माजबाद बेफोरावबो माने हाजो खाथि खाथि आरो माजबादाव दै दैनि एसे आंखाल जानायखौ नुनो मोनो आरोखि जायगाफ्रा मोजाङानो बार गुसु गुसु नोंथाङाबो एसे- बेरायनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन मानो हाया जानो। नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांखादों नैजाय अरुनाचलनि बागै बेरायहैनायनि बागै बे बेनो जेनेबा ओरै अरुणाचलथिं थांनायाथ' थांनाय ओरैजाय अरुणाचलनि साइद आव दै बिनो माने जिर'आव थिंजायबो थांनाय जादों माने ओरै बेहाय जिर'आव होनोब्ला बेरायहैनाया बेरायहैनाया हाय बाटारफ्लाय बाव थाय आरो आरो मोनसे जिर' बिल होननाय मोनसे दङ बियावबो बेरायहैनाय जादों आरो ओरैजाय ओरै सोनाब साइदथिं थांनाय होनो दाबो दा नोंथाङाबो दा- बुंलांदों औ बिस्नाथ सारिआलि- बेयावबो माने- बेरायनायाथ' फारागाथ' दङ गोबां ना नाथाय बेजों लोगोसे बेरायनाय होननानै बुङोबा मा होनो बिसनाथ गााथ मोनसे दै बोहैनाय फागआनो‌ बेबो बाव माने मानसिफ्रा मा माखासे मानसिफ्रा पिकनिक जानोबो थांनाय जायो। बाव बो माने थांनाय जादों आरो। आरो ओरैजाय सानजाथिंजाय होनोबा ओरैजाय थांनायाथ' ओरै लकिमपुर साइदाव थांखांबाय जायगाय' थ' गो गोबां मोजाङनो थाउन आ गिदिर मोजां आरो ओरैजाय लोकिमपुरनिफ्राय दावखोनानै ओरै धेमाजि साइदआव खनसे थांखांबाय आरो धेमाजिनि एसे एओरै गाहायाव फावसिनानै आरसि फोथार होननाय जायगायावबो थांखांबाय आरो। जायगायाथ' मोजाङानो बेरायनानै गोजोननाय मोनदों गोबांनो आरो ओरै
औ!
ओमफ्राय सोनो दि बुङोबा क'क्राझार जायगायावबो थांखांबाय। खक्राझार जायग बो गोबां गिदिर गिदिर जेरैनो गोबां मोजां टाउना बे जे हैनाया बेयावहाय क'क्राझारबो सेकेणडारि होननाय मोनसे अफिस बायदि मोनसे माबा दङ पार्क बायदि दङ बेयावबो हाबहैनाय जादों।
औ।
आरो ओरैजाय टाउन एरियाखौबो बेरायनानै गोजोननाय मोनदों आरो थाङा बुंदों गहा टियाव थांनाय मोसाहैनायनि बागै गवा थियावबो मोसाहैनानै गोजोननाय मोनदों बावबो ओमफाय थियावहाय स्नि दिनानो थानाय जादों स्नि दिनावहाय एसेबां मानि बेरायनो मोना खैबाबो जायगाखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों आरो इयावबो। बेरायनाय होनोबाथ' ओरैनो खाथि खालाफ्राव आलासि जाहैनायफोराव गामि जायगा जायगा खुरमा जाथि फोरनाव थांनानै आला सि जाहैनाय ओरैजाय खाथि खाला ओरै जाय अदालगुरिथिंजाय आरो ओरैजाय खाथिफ्रावबो थांनाय जादों आरो। नोंथाङांबो बुंलांखाबाय जायगानि बागै ओरैजाय अरुणचल हादरावबो अरुनाचलावहाय हाजो बारनायनि दै दैफोरनि बागै
औ
बेखिनिखौनो माने बे बेरायनाय जादोंमोन आरो। नोंथांङा खायसे बुंबावनो नामा?
आंङो माने खाथि खालानि गामिफोरनि जायगायावबो बेरायनायफोरनि बागैबो बुंबोनाय जा जायासै आरोना। जोंङो ओरैनो बेरायनाय होनोब्ला लोगोफोरनियावबो थांनानै जोंङो जोबोद सम सम बेरायनानै गोजोननाय मोनो आरो। जायगा जायगा बेरायो थांङो फैयो बेबायदिनो बेरायनानै माने गोसोफोरखौ हायो सान थि मोनो आरो। मिनि खुसि लोगोफोरजों ज जमा-जमा थानानै बेरायनानै माने गोजोननानै मोजांङै खुसियै था थानो हानाय जायो आरोखि
औ दे होमबाना नोंथां दोनथ'लायनोसै खोमा?
दे जागोन।